हेल
खोनायाखै नामा नोंथां
खोनादों नोंथां नोंथांजों नोंथांजों दसे साव सावरायनो सानदोंमोन
औ दे नोंथां दे सावरायनो हागोन
ओ जों गासैबोथ मिथिगौ हारिमु होनोब्ला मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैखौबो मिथिनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना मोनसे हारिनि मोसानाय मुसुरनाय हारिमुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै हो मा मा हाबनानै थायो
उम हारिमु होननानै मोसानाय मुसुरनायाथ बरफोरनिखौ नायनो थांबा बरफोरनि दोरोङारिनिखौ नायनो थांबा माखासे खुगा मेथाइफोर दंमोन नङा होमब नोंथां
औ
बेफोरखौ लानानै सावरायलायनोसै खोमा जनो कुइसन खालामलायाबाबो जागोनदां नोंथां
औ औ जागोन दे बिदिब्लाबो
मु होनदों नालाय जेनेबा जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय थानाय नङा होनोमा गासिबो गोलैजोबगोन ना थां हारिमु धोरोम
औ
दे नोंथाङा जागायजेनदो
हारिमु होननानै बुङोब्ला जों मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो फोरमायजोबनो हायो मोनसे हारिनि गासै आयना होननानै जों बुंनो हायो मोनसे हारिमु
हारिमुखौ हारिमुखौ बर हारिनि हारिमुखौ गाससिबो हारिनि आयना होननानै बुंनो हायो आरो मानो होनबा हारिमुनि गेजेरजोंनो माने बय जों मोनसे हारिया सिनाय जानो हायो आरो
औ
नंगौ नोंथां उम जेनेबा जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजोंनो गुबुन हारिया गुबुन जायगायाव जोंखौ बर हारि होननानै मिथियो थिग जों बेबायदिनो गुबुन हारि थवबो हमनानै ला बियो आमुख हारि बेयो बिसोरो माबा हारि होननानै सिनायनो हायो आरो हारिमुनि गेजेरजों नो । बाथौ औ नोंथाङाबो एसे सावराय बुंलांनो हागोन दे ।
दामनाय देनायाव बाहायनाय मोननैसो मुं बुंनानै होदो ।
बर हारिनि होननानै बुङोब्लाथ दोरोङारिखौसो रायलायनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ दोरोङारि थारैनो ।
बर' हारिनि दामनाय आगस होननानै बुङोब्ला गंगोना, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरनो गोलैया होमबा नोंथां ।
गोलै नोंथां ।
औ बेफोरखौ माखासे हेलै हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां ।
थां ओ ओ । गासै मेथाइ जेरै गोदान मेथाइ, खुगा मेथाइ बेफोर गासैबो बर' नि हारिमुआव गोलैजोबो लोगोसेनो गाननाय जोमनाय लोगोसेनो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव दखना आर आरनाय गामसा बेफोर गासैबो जोंखौ सिनायथि होयो मुलुगाव बेफोरखौ लानानैनो मुलुगाव दावगालांनो हायो ।
उम जेनेबा नोंथाङानि आंखौ सोंदोंमोन ना जेनेबा बर' हारिजोंनि दामनाय दे आगजुफोरनि सायाव सोंदोंमोन ना दामनाय देनायनि सायाव जेनेबा आं नोंथांनि जेरै फोरमायलांबाय खाम, सिफुं होनदोंना जेनेबा खामखौ जोङो बर' हारिया गोदो गोदाय जेनेबा बिदिनो मोसौ माबा मैसो बिगुर दंफां बिगुर ओमफाय दंफांनि दाननानै बेफोरबायदि माखासे नेमजों बानायोमोन आरो खामखौ नङा होमबा नोंथां बे खामबानय खाम बानायनायावबो माखासे नियम दंमोन खोमा ना नोंथां बर हारिनि गेजेराव जोङो खामनिदि दरुं खामनि दिरुंखौ माबायदि खानांगौ आरो माबायदि साइस जानांगौ जानोब्ला हमनानैला थिग बेबादिनो सिफुं फुङाव गुदुं मोनबेसे थानांगौ आरो माबायदि बानायनांगौ बेफोरखौ बानायनाय नियम दंमोन खोमा ना नोंथां।
बर'नि सिफुंखौ गुदुंबा सिफुं गुदुंखौ गुदुंबा होननानै बुङो जायखौ बर'फोरा बैसागु रंजानाय खेराइ मोसानाय लोगोसेनो आरज मेथाइ खननाय बायदिफोराव। बाहायनाय जायो।
औ नंगौ नोथां नंगौ बाहायो।
नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होदो। बर'नि। इन्दि खुन्दुं। बेखौथ नोंथाङा मिथिगौ बे बानाय बेखौ माबेनि फ्राय बानायनाय जायो।
अ इन्दि खुन्दुं खुन्दुंखौ मेइनलि बर'फोरा हमनानैला ए-एम्फौखौ एम्फौखौथ सिनायखायो। सिनायगौ सिनायखायो जानांगौ नोंथाङा? औ एम्फौ एम्फौ लानानै एम्फौ एम्फौखौ फिसिनानै उनाव एम्फौआ जेब्ला माबा बे फिथोब बानायो बे फिथोबनिफ्रायनो इन्दि खुन्दुंखौ बानायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ बे थारैनो मोन बर' हारिनि गोगाथाव बाथ्रा। जायो दिनै गासै मुलुगावनो। सिनायथि मोनबाय। बेखौ बर' हा जो फोरा गोदोनिफायनो गावनि आ खायजोंनो। गावनि नआवनो। दानानै इन्दि लु नानै गानबोदों।
गानबोदों। नोंथाङा मिथिगौ खोमा इन्दि खुन्दुंखौ माबायदि बानायनाय जायो बेखौहाय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ।
माखासे नियम दंना?
बांद्राय मिथियाब्लाबो आङो एसे एनैखौ फोरमायनानै होनो हागोन नोंथांनो। गिबियावनो बे इन्दि इन्दिनि एम्फौखौ। सिख्रि सिखिरिनिफ्राय लाबोनानै लाबोनाय जायो बेखौ सिखिरिनिफ्राय बिदै दैहोनानै बेखौ एम्फौ महराव दिहुननाय जायो बेनि उनाव बे दि एम्फौनो इन्दि बिफांनि बिलाइखौ जाहोनाय जायो बे जाहोनानै जेब्ला बेयो देरगोनना? अब्ला बियो फिथोब लुनो हानाय मोनसे थासारि सफैयो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
फ्रायनो जोङो फिथोबखौ मोननो हायो जायखौ जोङो इन्दि खुन्दुं बानायनायाव बाहायनाय। जायो इन्दि खुन्दुंखौ जोङो फिथोबनिफ्राय माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो फिथोबखौ रुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव रुनानै बे फिथोबनिफ्राय एसे खुन्दुं बायदि ओंखारो बेखौ जोङो बोनानै लाबोनानै बे थावख्रिजों गिदिं गिदिं जोङो लुनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो बे खुन्दुंखौ बानायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
सानदोंमोन नोंथां बै इन्दि खुन्दुं बानायनाय समाव जि गथा लावथि बायदि गोलावा बेजों बानायनाय जायोना फिदिं फिदिं बेखौ बर'नि मा होननाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ बेखौ आं मिथिगौ बेखौ थाव ख्रि लुनाय होननानै बुंनाय जायो थावख्रि लुनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होदो बर' हारिनि गेजेराव माबायदि आगर दङ। मोननैसो आगरनि मुं बुंनो हागोन ना?
बर'फोरनि गेजेराव आगर होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय समाव जेब्ला बर' हारिया जि जि दानो रोंदोंमोन अब्ला माने बै समाव बर'फ्रा मिथिंगानि माखासे थाखानाय हमनानैला मैदेर आगान उम दाउस्रि आइथिं फारौ मेगन बेफोर मिथिंगानि मोनसे बाहागो नङा होमबा बेफोरखौनो नायनानै माने समायना रमायना जेरै हाजो आगर बेफोरखौनो माने गावनि जि जोमाव आगर महरै एरखांनानै माने माबा बाहायदोंमोन आरो।
औ थारैनो लोगोसेनो जोंनि आगर औ दे बुं।
ए बे आगरखौ जेनेबा समायना रमायना गाबनि बानायनो थाखाय गाबखौबो बर' हारिया मिथि दाननि मोननाय माखासे बिलाइ फिथाइफोरनिफ्रायनो गावनो बानायना लादोंमोन नङा होमबा नोंथां। ओमफ्राय बे बे आगरखौ हमनानै ला इन्दि खुन्दुआव जेनेबा गाब होनानै माने समायना रमायना मिथिंगानि माखासे थासारिफोरखौ हमनानै ला बिलाइ दिंखिया आगर बेफोरखौ माने समायना मा रमायना गाबनि खुन्दुंजों आगर आगर महरै गावनि जिउआव एरखांनानै गानदोंमोन आरो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे खुगा खुगा सल' सोलिबोनाय मोनसे सल'बाथा दं। जायखौ आसागि बैसागि बैसागो बिब' बिनानाव होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंगौ।
ओरैबायदि जि दानो गोरोंमोन जे बिसोर गोजानाव जा बेसादखौ नुहुरदों खेबसे नुयोब्लानो बेखौ खेबसेयैनो सियाव एरखांनो हायोमोन होननानै जों आबै आबौनिफ्राय खोनाबोदों। थारैनो बे बाथ्राखौ नोंथाङाबो खोनादों जानांगौ।
खोनादों नोंथां खोनादों।
जेरैहाय हाजोनि हाजो जेरैहाय हाजोनि सायाव दाउ बिरनानै थाङोब्ला बे दाउखौ सियाव थाबनो एरखांनानै लानायमोन। जोंनि गेजेराव मा मा गाबनि आरनाइ फालि थायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो। खोनादोंना नोंथां?